हेलौ नोंथां
औ नोंथां आङो खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंदो
औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ आङो फ्रि दङ नोंथां नोंथाङा आंखौ मानि ओ थाखाय बा मा जाहोननि थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन नामा? मा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बिदिब्ला बुंदो मा खोथा सावरायनो
औ ओ आङो जोंनि बर फोरा मा मा ओं ओंख्रि जायो बेनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ नंगौ
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जे जोंनि बरफोरा मा मा ओंख्रि जायो
औ नंगौ थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओ बुंनाय बायदियैनो जोंहा बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जा मैगं थाइगं जाबोगासिनो दङ दा बेबायदियैनो जोंहा ओ जानाया सोलिगासिनो दङ नङा होमबा?
औ नोंथां
जोंहाथ गोबां दङ बेखौ बुंनानै जोङो फोजोबनो हाया बेनि मादावनो आङो ओ बुंनोसै जेरै जोङो अनला अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै नारजि ओंख्रै नाफा फाम ओंख्रै बेबायदिनो जोंहा थास' ओंख्रै लाइ लाफा मैद्रु आरि बेफोरखौ जोंङो जायो। नंङा होमबा?
औ नोंथां
मैथा ओ बायदिसिना लाव खुमब्रा पानिलाव बे बेफोरबायदि गासिखौबो जोंङो जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ बेनि गेजेरावनो जोंहा दा दैज्लां बोथोर दा बेयाव जोंहा लाव फान्थाव बायदिसिना ओ मैगंखौ जोंङो ओ मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ थिग बेबायदियैनो ओ जोंनि ओनसोलाव बैफोर आरो आरोबाव दंबावो गोबां मैगं बेफोरखौ जोंङो ओ जायो आरोना
औ
औ बेनि गेजेरावनो आंङो जोंनि मैद्रु लाइ लाफा मैद्रुबो नंङा होमबा
औ
एसे बुंनोसै जोंङो लाइ लाफा फा मैद्रु होनना बुंङोब्ला जोंङो न'नि बारि एबा जोंङो फो फोथारफोरावनो जोंङो फोनानै लायो नंङा होमबा।
औ नोंथां।
औ बेखौ जोंङो ओ गिबियावनो ओ फोथार बा न'नि बारियावहाय। जोंंङो हालेव ग्रोनानै हाखौ गुन्दै खालामनानैहाय बेयाव जोंङो लाइ-लाफा। नि बिग' बेगरफोरखौ जोंङो फोनानै होनाय जायो। जेब्ला बेयो रज'बोगोन अब्ला जोंङो बेवहाय दै नांगौ जायो दै सारस्रि सा स्रि होनाय जायो जोंङो जेब्ला बियो देरगोन अब्ला जोंङो बेखौ ओ। ओ जायो आरोना नोंथां बेखौ जोंङो ओरैनो लाइ बिलाइखौ जोंङो सिफ्लेनानै। बो जाजायो बाथोन देनानैबो जाजायो आरो एवनानैबो जाजायो थिग बेबायदिनो। मैद्रुबो जाजायो आरो ना मैद्रुआव जोंहा लाइ। लाफा बेजों मैद्रु जायोब्ला जोंहा जोबोर गोथाव जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंहा लाइ लाफाखौ मैद्रुनि अनगायैबो जोंङो खारैजों जानाय जायो। जोंङो नाफोर। होयोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो बे लाइ लाफानि खारै ओं ख्रिया आरो लाइ लाफाल' नंङा जोंहा बेफोरबायदिनो। फोनानै मोननाय जेरै मुला आरो बेबायदिनो जोंहा। हा दंबावो बायदि डाथा नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा थरं फुल मोनबावो बेफोर। बायदिनो आरो फोनानै। ओ जानायनि अनगायैबो जोंहा बेफोरबायदिनो बायदिसिना बिफांङाव मानलानाय फि बेन्दों बा ओ बायदि। बै मेफ्रि बिलाइ बेफोरखौबो जोंङो खारै खारदै खारै बा नंङाब ब्ला जोंङो एवनानै बिबायदिबो जाजायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ जानाय। माबा मोनसे ओंख्रिनि सायाव फोरमायगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
आंङो जोंनिथिं जानाय ओ। अनला ओंख्रिनि सायाव फोरमायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायदो बिद
औ नोंथाङाथ' मोनथि‌ गौ जे अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। अनला ओंख्रि संनो औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माइरं आरो खारदैनि गोनां जाथारो
औ नों
ओ बिनिफ्राय जोंहा अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों संनानै जानाय जायो जेरै बेदर मैथ्रु बिबार थाइगिर फिथाइ गाम्बारि बिबार बेफोरबायदिजों जानाय जायो आरो नो ओनथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ गिबियावनो जोङो खारदैखौ ओ थालिरनि फस्लाखौ जिरनानै बानायनाय जायो। ओ आरो नङाब्ला ओ मारा होखांनानै जि सबाइनि बिखब बा बिगुर खारो बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै बेखौबो खारदै बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ एसे सुनानै सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
बिनि उनाव माइरङा गुरै जायोब्ला बेखौ खेरखाफोराव बोखांनानै दोननाय जायो आरो नोंथां दसे समनि
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनि उनाव अनलाखौ गुन्दै खालामनो थाखाय उवाल बा दिंखि नङाब्ला आथिखालनि गोदान मुगानि ओंखारनाय मेसिनफोराव सौनानै गुन्दै बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बेबायदियैनो बेदरजों संनोब्लाथाय अनला ओंख्रिखौ गिबियावनो बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो मोनजास
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव बेदराव माखासे संख्रि बानलु बा मस्ला-मस्लि फोर बेफोरखौ होनानै बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिनि उनाव ओ दै होनानै गोदौबाथाय अनखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां‌।
बेनि उनाव ओ खारदैखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
बिनि उना आव अनला ओंख्रि सङोब्ला बेखौ एरबाय थानांगौ आरो जाहाथे अनला ओंख्रिया गथा बा लाथा खाया बिनि थाखाय।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदियैनो अनला ओंख्रिखौ बर'नि हाथासुनि हाबायाव होनायबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बे हाबायाव होनाय अनला ओंख्रियाव हिन्जाव गोदाना ओ हालदै होनानै सङा आरो नोंथां
औ नोंगौ।
औ बेबायदियैनो अनला ओंख्रिखौ गोखैजों संनोब्ला ओ गिबियावनो थाइगिर फिथाइखौ बिफांनिफ्राय हाननानै बा बेखौ ओ सिथा सिथा बा एसे गोबा गोबा हानानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
बेनि उनाव थाइगिरखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो। जोंनिथिंथ' ओ गोखै मैगंजों संनायाव अनला ओंख्रियाव खारदै होआ आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ खादैखौ एवनानै लाग्रोनानै मोनजासिम बिनि उनाव बे एखे आदबजोंनो माइरंखौ होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदियैनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां
औ थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा ओ अनला ओंख्रिखौ बुं लांबाय जेरै जोङो आरोबाव बिदिनो गोबां मैगंफोर मोननो हायो नङा होमबा? बेनिनो आङो मैथाजों अमा बेबो जोंना जोबोर मुंदांखा जोबोरैनो गोथाव मैगं नङासै होमबा।
औ नोंथां।
औ बे मैथाजों अमाखौ जोंनि दाब दाब जायगा बा सोनाबनि जायगा बेफोरावहाय जोङो गोबां जानायखौ ओ खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
मैथाजोंथ' जोङो गुबुन ओ बायदि बायदिफोर ओ बायदि बायदिफोरखौबो जाजायो जोङो जेरै ओ मैथाजों दाउ बेदर बा मैथाजों ना खांख्राइ ओ रांखावरि बेफोरबायदि आरो लोगोसे मैथाजों सयाबिन बेफोरखौबो जों जानाय नुयो। बेनि अनगायैबो जों मैथाजों अमाजों होनोब्ला जोबोरैनो मुंदांखा मैगं आरो बेयो। थि बेदिनो मै मैथाजों अमाजोंखौ जोङो माब्रै सङो होनना बुङोब्ला बेनि संनाय राहाया ओ जोबोरैनो गोरलै ओ गिबियावनो जोङो बे अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रानग्रोनानै लाबाय आरो ना बेखौ जोङो एवफ्रामनानै ओ जोंहा बेखौ जोङो दा खबसे जायगायावहाय खांनानै लाथ'बाय खांनानै लाथ'नानै जोङो मैथाखौहाय मैथाखौ जों खानानै हानानै लायो आरोना साफा हासुनानै बे सुनालानायखौ जोङो थाव एसे होनानै मैथाखौ एवबाय बेयो दसेनो गेब्लेजोबो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बवहायनो जोङो दै होबाय दै होनानै जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो बे अमाखौ अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लानायखौ जोङो हर होनाय जायो आरो ना मैगङावहाय बेनि उनाव जोंहा नांगौ जानाय मस्ला मस्लि, हायजें, बानलु, सामब्राम बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
आ बे सोरबा सोरबा बेखौ रोसि दोननानैबो जायो। आरो सोरबा सोरब्लाबा रोसिखौ फोराननानै गोरान खालामनानैहाय जायो आरोना नोंथां। औ बे रोसि खालामनानै जानायखौ जोंहा मैथाजों अमाजों मैगं होनगोन आरो बि दिनो ओ दैखौ फोराननानै जानायखौ जोङो मैथा बाथोन होनना बुंगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
थाजों अमाजों बाथोन होननानै बुंगोन आरो जों बेखौ।
औ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे मैथाजों अमा बे ओंख्रिखौ जायोना जाया नोंथां?
औ जायो नोंथां। जोंनिथिंबो बे एखे आदबजोंनो संनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ एसेवनो फोजोबनोसै नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ दे गोजोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला।